हेल' नोंथां खोनादों ना अ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बावहरफिननो थाबाय
दा नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां
दा टपिकआनो जाहैबाय दाउ अमा दाउ अमा बोरमाफोर फिसिनानै जों बेसेबां रां आरजिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां।
दनो नोंथां
ओ जेनेबा बे बेफोरो जोंनो गोबां मा होनो हेफाजाब होनाय बायदियानो जायो। नांगौ समाव हेफाजाब होयो आरो माने
औं।
ओ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो ओ जेनेबा हेफाजाब बिदि रांनि हेफाजाब होनायनि अनगायैबो जेनेबा जोंथ' बेखौ जाखायो। नंगौना नोंथां औ। ओ जेनेबा आलासि फैबा माबा दाउखौ सिथारनानै जायो ओमफ्राय जेनेबा अमाखौबो ओ जेनेबा गिदिर देरबा माबानायनि बुथारनायनि सम जायोबा बुथारनानै बिदिनो हाथायफोराव फानो न'आवबो जायो रां आरजियो ना
औ नोंथां थारैनो सैथो दा माने दाव अमाफोर फिसियोब्ला जोंङ नांगौ समाव जानाय मा होनो नांगौ समाव रां एसेफोर नांगौ सम जानायफ्राव माने फाननानै एसे एनै रां आरजिनो हा हायो आरोना नांगौ सम नांगौ मुवाफोरखौबो एसे एनै सुफुंनो हायो।
औ।
दा नोंथांमोननावबो दाउ अमा दङ ना फिसियो ना?
औ नोंथां दङ'।
अ।
ओ जेनेबा बेनि अनगायैबो ओ मोसौफोराबो गोबां हेफाजाब होयो आरो।
औ नोंथां।
ओम बेफोरनि अनगायै मोसौआ बांसिन हेफाजाब होयो।
औ।
जेनेबा जोंनो मोसौआ गाइखेर होयो ओमफ्राय ओ गोबोर ओम गोबोर जेनेबा न' लिरनो जों मोनो बेफोरनि अन गायैबो गोबोराथ' हासार नोंथाङाबो मिथिखागौ।
औ औ।
जेनेबा माखासे सम दोनथ'नानै जोङो गोबोर खौ मा होनो आबाद फोथारफोराव सारनो हायो आरो
औ हासार जायो।
जेनेबा माबा औ हासार जायो जेनेबा
ओम खैफोद जेनेबा लोमजा साजा जादोंबा जेनेबा रांफोर गैयाबा मोसौफोरखौ जेनेबा फाननानै जों बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बेफोरबायदि आरो।
औ औ नोंथां दा मोसौ थायोब्ला
हालबो- हालबो एवनो हायो।
औ।
गोबां हेफाजाब होयो आरोना मोसौआबो जों मोसौ गाय मोसौ गाइ फियोब्ला गाइखेर मोनो आरो
औ।
मोसौखौ एसे एनै एरोबो एरनायबो -एरनाबो होयो। दा हालुवाफोर थायोब्ला औ औ हालुवाफोर थायोब्ला जोङो दैलाङावबो एसे एनै मदद मोनो हालौवनायफोराव आरो मेसेंफोरावबो माने मैगं-थाइगं गायनायफ्राव जों हालौनानै माने मैगं थाइगंफोर एसे एनै गायनानै माने लानो हायो आरोना रां आरजिनोबो हायो।
ओम।
दा दाउ अमाफोर फियोब्लाबो मोजाङानो। दाउखौ जोङो मोनजायोबो न'आव बो आरो फाननानैबो एसे एनै रांफोर खर'सफोर जानो थाखाय फैसाफोर मोनो आरो अमाखौबो जों अमायाथ' जाहैबाय बोसोरसेयावनो गिदिरानो देरहैखायो बोसोरसे नांलायलाया आजिखालिथ' बांसिनानो इउरिया ना मा होनो बांसिनानो भिथामिनफोर होनानै बांसिन फेदेरोना नों थां दा माने मास मोनबा सय मासफोरावनो अमाया बेराद गिदिर गिदिर देरहैयो माखासेफोरना। सोरनाबा सोरनाबा आरोना दा जोंनाथ' बेबायदि जेबो भिथामिन जेबो हासारफोर होनायबो गैया नालाय थाब देरा बोसोरसे सेयानो नांहैफ्रामो आरो ना नोंथां।
ए जेनेबा बेफोरो जोंखौ ओ गोबां मदद होयो हिसाबै जेनेबा दाउ अमाफोर बेफोरो बेफोर दा- अमा मोसौफोर बेफोर जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो हिसाबै जेनेबा जोंबो बिसोरखौ माबाफिननांगोन आरो मोजाङै जोथोन लानांगोन।
औ औ
आं बेखौ सानो।
उम आरो अमाफोर फिसियोबाबो बांसिनानो नों आंलासो जागोन ना बेदरफोरखौबो माने बांसिनानो मानसिफोरा भिटामिन होयो हासार होयो बिदियाव माने अमायाबो थाब थाब देरनानै बिदियावनो फाननोसै सै रां आर्जिनायखौल' नुनोसै रां रांनि थाखायल' माने बांसिन औ मानसिफ्रा जानानै बिदियावनो बेमार आजार जानोसै आरोना। दा बेफोरखौनो आङो औ दा बेफोरखौनो आं बुंनो सानो आरोना माने फिदोंब्लाबो इदिनो बांद्राय इउरियाफोर बांद्राय इदि हासार होनानै भिटामिन बांद्राय होनानै बिदि फिसियियानो मोजां जोंनि मानसिफोरनि थाखाय आरोना।
औ।
ओं।
बेफोरखौ फिनो हायोबा मोजाङानो नोंथां।
औ औ।
ओ नोंथांमोननियाव मा मा फिनाय जायो?
जोंनियावथ' बांसिन बोरमा दाउ अमा मोसौ आरो
बांसिनानो बेखौसो फिनाय जायो आरोना नोंथां हांसोबो फियो
औ।
हांसो फिसिब्ला बिराद जायगायाबो बिराद लेथ्रा जायो आरोना बेनिखायनो जोंहा न'आव हांसोखौ फिसि ला सिगां फिसियोमोन सिगां दंमोन ओमफाय दा जायगाया बिराद लेथ्रा जानायनि थाखायनो माने हांसोखौ फानजोब्बाय आरो ना।
उम। ओम दङ जोंनावबो जेनेबा माबाजों मा होनो अमाजों दाउ अमा माथाम ओमफाय दाउ दङ आरो ओमफाय जोंनाव जायगायाबो फिसा ओमफ्राय मोसौ मोसौखौ लायाखै आरोखि बोरमासो दङ जोंनिया।
अ जोंना बोरमा गैया मोसौ दङ।
उम।
मोसौआ जोंना मानै आरोना मासे बिमा मासेया फिसा गाय
सौखौ फिसिनो हायोबा उम मोसौ फिनो हायोबा जेनेबा मुलाम्फा जायो खिन्थु जोंनिया मा होनो जायगाया फिसा ओमफाय फिनो हानायनि इदि माबा गैया आरोखि।
औ जायगायाबो एसे गुवार नांगौना मोसौ फिनो थाखाय गलि बान नाय नांगौ आरो बिनिफ्राय एसे गोबोरखिबो औ एसे जानगाराव दोननांगौ नङाबा थाम्फैफोर जायोना बिरादनो।
औ।
दा नोंथाङा बेसेबां रां खामायनो हाखो दाउ अमा फिनानै?
ओम जेनेबा अमायाथ' बिराद दाम लाखायो ओ जेनेबा गिदिर अमाबा गिदिरथार अमाबा खनसे बिस हाजार गाहाम मोनखायो ओमफफ्राय एसे जेनेबा फिसाबाथाय दस हाजार फन्द्र' हाजार बेफोरबायदि मोनो जेनेबा दाउफोरा एसे गिदिरबा साराय थिनस' सारिस' फासस' बेफोरबायदि मोनहैयो ओमफ्राय एसे फिसाबा बिदि बिदिनो आरायस' थिनस' बेफोरबायदि आरो
ओ नोंथांमोनखै दाउआ केजि हिसाब फाना ना मा जाखो?
फानो नोंथां।
ओ
जोंखै बांसिनानो केजि हिसाबसो फानो जोंना केजियाव माने मालाबा साराय सारिस' जायो मालाबा सारिस' मालाबा फासस' बेबायदि मोनहैयो आरोना दाउखौ
औ ओ समाव दामा बारायो खमायो बेफोरबायदि जाबाय थायो
औ औ दाम बारायनाय‌ समाव माने फाननानै‌ लानो हानांगौ आरो आरोना होनबाना एसे एनै थां थाखाखौ एसे एनै बांसिन मोनो
उ
दाथ' अमा फिसिनोबो बिराद खस्थ' दैज्लां सम जोंनाथ' अमा फिसिनो थाखाय बारियानो बिराद दैयासो लोमजोबो माने दैया एसे लोमो ओमफ्राय
ओ अमा आदार होनाय मानाय जेनेबा अमा आदार अमा खौथ' मोजां जायगायावबो दोनथाव जेनेबा माबाजोबो साफा गावसोरजोंनो खिनाय हाासुनाय साफा लेथ्रा जाजोबखायो ओमफ्राय गोजानाव बेफोरबायदिनिथ' मानसिया खाथियाव थानो हाया जेनेबा गोजानाव दोननांगौ जायो ओमफ्राय मोजां बांद्राय मोजां जायगायावबो दोननो हाया जों बिसोरखौ ओमफ्राय आदार हैनाय मानाय बेफोराव बिराद खस्थ' जायो आरो दैज्लां बोथोराव नै दा लोमसावजोबो जेनेबा आथिंफोरा दिगुन आरि जाजोबो मायो बेफोरबायदि जायो आरो अमा फिनायाव
औ दा जोंनाथ' बारियानो दै लोमो दा दैज्लां बोथोराव माने बांद्राय अमाखौनो फिसिजाया जोंना जायगायानो बिराद खस्थ' दायो जोंना मासेल' दङ अमायानो
ओं ओ जेनेबा उम जेनेबा खस्थ'बो ओमफाय ऐ‌‌ मोन जेनेबा बेफोर बेफोरनो जोंखौ हेफाजाबबो होयो जेनेबा खस्थ' थ'बाबो बेफोरबायदि आरो
औ नांगौ समाव रग' रग' फैसा होयोना मोनो
अमायाथ' गोबां जाथिनि थायो जेनेबा अमा दिेसि ओमफाय ए नैबे जों दा न'आव फिसिबाय थाग्रा आरोबा हाग्रानि अमा मेरला बिदिफोर थायोना नोंथां?
औ औ नोंथाङाबो अमा बेदर जानो मोजां मोनो दा?
औ नोंथां मोजां मोनो अमाबो दाउबो।
औ मोजां मोनो आंबो। दायो नोंथां जोंना समाबो जासिगोन
औ नोंथां
नोंथां जों। जे बेखिनि सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनफोराव बेबायदिनो। सावरायनो मोनबाय थागोन होननानै।
औ नोंथां, एसेनोसै होनबा नोंथां।
औ दे बुं।